औ नोंथां। नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नों थां।
औ बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो सानदों बे आयदाया बे आयदायानो जाहैबाय हान्थामेलानि सायाव
औ
बे हान्थामेलानि सायावनो गोदोनि आरो दानि फारागथिफोर
औ
औ थारैनो नोंथां सुबुङा जेब्ला संसार जानायाव गोनांथि जानाय दाबसे जायगानि फ्राय दाबसे जायगायाव हान्थिनांगौनि बेफोरो जोबनानै थाङा। नोंगौ ओ सुबुं समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोदों। आरो बे संसार जानायजों लोगोसे खायसेया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बासस्लायो। माखासे आंखालफोरनि थाखाय। आरो थिग बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा गोबां जायगायाव खामानिफोर मावहैनानै थानो गोनां जायो रांखान्थिफोरनि आंखालाव। एबा खामानिनि आंखालाव आरो गोबाङानो गोजान गोजान जायगाफोराव एबा गावनि हादरसाफोरखौ नागारनानै एबा हादर खौ नागिरनानै गुबुन गुबुन हादराव एबा गुबुन गुबुन हादरसाफ्राव खामानिफोर मावहैनो एबा गुबुन गुबुन जबफोर मावहैनो गोनां जायो। नोंथाङा खोनादों।
अखोनादोंन नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंबा बाथ्रानि गेजेराव औ नंगौ थारैनो बेफोरबायदि फिलार वासफोरखौ बाहाय
औ जागोन नोंथां।
औ थिग बिदिनो गोदो गोदाय नोंथाङा साननानै नाय
औ
गोदो गोदायनि हान्थामेला होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनाव जेबो गैयामोन। इसोरा होनाय जा दङ। आथिं दंमोन नोंनाव बे आथिंजोंनो जोङो हान्थियोमोन गुबुन दाबसे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम साननै सानथाम गाहामसिम हान्थियोमोन जोङो गोजान जायगाबा
औ
दान मोनसे गाहाम हान्थिनायखौ जोङो जारिमिनाव मोननो थाङो दान मोनसेनि- बाराबो जों मोननो थाङो जारिमिनाव थिग बिदिनो सम मुगानि संसारनि बैसो बाराय बारायलांनाय लोगो लोगो जोंनि गोनोखो मुगायाव जों हाबफैबाय एबा जोंनि सुबुं सुबुं माहारिनिनो सुबुंफ्रा माखासे टेकनिकेलि एबा बिगियानारि बेफोरबायदि माखासे जोनथोरफोरनि सायाव जोंनो दिहुनथाइ लाबोनानै जों सुबुं समाजखौनो हेफाजाब होबाय। थि बिदिनो जेब्लाना सिम जोङो साननानै नाहर जौसे बोसोर एबा नैजौ बोसोरसोनि सिगाङाव जोंनाव गरराय गारि एबा मैदेरफोरजों जिब जुनारखौ लानानै जोङो जिब जुनारखौ लानानै जोङो दावबायोमोन एबा मैदेरफोरखौ लानानै एबा गराइ गराइखौ मिथियो नोंथाङा
औ मोनथिगोन नोंथां।
उदफोरखौ लानानै बेफोरनि हेफाजाबावसो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोमोन एबा बबेबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ इम्पर्ट एक्सपर्ट खालामनो गोनांबा जोङो जिब जुनारनि हेफाजाबै लायोमोन।
औ
थिग बिदिनो माखासे सम बिदिनो मुगाया गोजाम जानाय लोगो लोगो जोंनाव गिबियाव फैबाय साइकेल साइकेलनिफ्राय फैयै फैयै फैबाय जोंनाव फिसा फिसौ फिसा फिसौ बिदिनो गारि मथर गारि मथर फैनायनि उनाव फैबाय जोंनाव रेलगारि माखासे बेफोरो नोंथां बाजौ ब्रैजौ बोसोरसोनि उननि खोथा।
औ नोंगौ।
सिगांनि खोथामोन बेफोरो दा बेफोर माखासे जोंनि गोनोखोआरि मुगाया जौगानायजों लोगोसे दिनै दिनैनि मुगायाव जोङो जेरावखि हान्थिया मानो। गोदो नोंथांनो दाबसे जायगायाव थांनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बावहाय दान मोनसे एबा दान मोननैबो नांनो हागौमोन। नाथाय बेयाव दा सानसेयावनो मोनहैनाय बेबायदि राहा लामाखौ जों मोनबाय जेरै नोंथाङा थायो आसामनिफ्राय लानानै बै समनिबा दिल्लीयाव फैनोब्ला नोंथाङा साइकेलजों फैनो गोनां जायोन साइकेलजों फैनायाव नोंथांनो सानबेसे लागौमोन बे खौ नोंथाङा सानख'नो हानाय नङा। हमना ला दानसेबो लानो हागौमोन हमना ला दान्नैबो लानो हागौमोन
औ
थिग बिदिनो नाथाय दा नोंथांनो बेसेबां सम नांगोन दिल्लीसिम फैनो थाखाय रेलगारिजों फैबाबो नोंथांनो साननैल'सो नांगोन।
औ नंगौ।
आरो थिग बिदिनो नोंथाङा बिरखं गाथोन बिरखंजों एबा फ्लाइटजों ए फ्लाइटफोरजों फैयोब्लाबो नोंथाङा नोंथांनो नांगोन। ओरैनो जि जि जिनै घन्टासोल' नांगोन नोंथांनो दाइन घन्टासोल' लायो। थिग बिदिनो बेफोरबायदि मुगाया जोंना दिनै जोङो बिगियानारि एबा जोंनि गोनोखोगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। टेकनिकेलि जोंनो जाबायदि मुवा बेसादफोर हान्थिनायनि थाखाय हान्थाामेलानि थाखाय जोंनो बेफोरबायदिखौ होदों स सुबुं समाजनि गेजेराव सोरजिनानै थारैनो नैबे गोनोखोआरि मुगायाव जोङो थांना थानायाव गोबां गोरलै राहाजों दायो हान्थामेला खालामनो हायो नोंथांखौ आं बेफोरबायदि ओं बे हान्था मेलानि सायाव गोदोनि आरो दानि फारागथि एबा दानि जाबायदि कन्डिसन बिनि सायाव फोरमायनो थाखाय नोंथांनिसिम आं एसे खावलायबाय।
बावनोां आं बिनि सायाव दा फंनैसो सावरायनो सानदों दा जोंहा नोंथाङा आंना जाबायदि फोरमायनानै गालांबाय गोदो जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे खाबसे जायगायाव थाङाब्ला जोंहा गोबाव सम लायोमोन बे थार।
लोगो
आरो जोंहा थांनो थाखाय बिगियानाबो बारा जौगानाय गैयामोन नालाय जों आथिंजोंनो एबा साइकेल बोराइजोंनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम नो गोनां जायोमोन दा जोंहा गोदो होननानै बुङोब्ला राजा महाराजानि समाव सासे सुबुङा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थां थाङोब्ला बिसोरो बाहायोमोन मैदेर बाहायोमोन सिखार खालामनो थांनोबा बिसोरो गराय बाहायोमोन नाथाय दानि जुगा आलादा दा जोंहा मोनफ्रोमथिंबो ओं खाथायनि सायाव जोंहा जौगाखांबाय जेरै होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां लामा ओंखारबाय जेरै हालामा दै लामा अख्रां लामा आरो खावसे खावसेखौ दं खायसे खायसेखौ जों मा हा सिंजोंाबबो खारनाय नुदों। दा दै लामा होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनगोन नावनिफ्राय जौगाखांबोनानै जोंहा गोबां गेदेर गेदेर जाहाज ओंखारबाय जाय जाहाजनि गेजेरजों जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो बेबायदिनो अख्रां लामा होननानै बुङोब्ला जोंहा बिरनो थाखाय गोबां ओ प्लेन ओंखारदों फाइटार जेट ओंखारदों जाय दाव हायावबो जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो बेबायदिनो फिसा फिसानिफ्राय हमनानै जेरै द्रन बिरग्रा गार बिरग्रा उरांफोर बेफोर गोबां बिदिन्थि बेबायदिनो जोंहा लामा होननानै बुङोब्ला लामायावबो जोंना गोबां खारथाय मुवा ओंखारदों जेरै जों नुनो मोनबोनाय बाइक सानफ्रोमबो सालायबोनाय स्कुटि कारनिफ्राय हमनानै गोबां जौगासार मुवा बेबायदिनो जोंहा गोख्रैसिन खारनो थाखाय दा जोंहा ट्रेनबो ओंखारदों। जायै दान्दिसे समावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायायाव सौहैनो हायो। आरो दा जों मिथिगौदि गोदो गोदाय ट्रेना खैलाजों खारोमोन जायनि जाहोनाव खैलानिफ्राय गोबां उखुन्दै एबा
नंगौ नोंथां।
खुन्न्दैफुयोमोन जाय आबहावाखौ गेब्रेै होनायाव मोनसे गुबै जाहोनमोन दा जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा बै ट्रेना मोब्लिबारिजोंबो खारनाय ओंखारदों।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो जोंहाबो गारि स्कुटिफोराबो आजिखालि एबा दानि जुगाव इलेकट्रिक
मोब्लिब एबा बेटारिजों खारनायबो ओंखारबाय दा जोंहा बियो मोनसे मैखोम बिहोमाहोदों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जानानै फैबायदि जुदि जों सानो दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो एबा बै जायगाखौ नायनोबा जोंनो बारा गोबाव सम नांला दान्दिसे समनि गेजे रावनो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बिरग्रा गाथोननि गेजेरजों थांनो हायो बेयो जों जोंनि थाखाय जोबोर मोजां
नंगौ नोंथां
गोदोनि बेलायाव हमनो हायोब्ला जों दाबसे हादोर एबा गुबुन दाबसे हादोरखौ जों नुआनो होनजायोमोन मानो होना बुङोब्ला जों मोनथिया बै दाबसे हादोराव माबायदि बेयाव थाग्रा जायगा दंना गैया बिनि मिथिंगायारि थासारिया माबायदि नाथाय दानि बेलायाव जों नुनो मोनो गोसोबानो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बिरनानै एबा ट्रेननि गेजेरजों जों गोख्रै थांनो हायो बे जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा दे बेबायदिनो जोंङाहा गोदो आरि आरो दानिनि ओ बेलायाव गोरोबै होनना बुङोब्ला गोदो जा आखाइजों दावगानाङोमोन गराइ जिब जुनारखौ जिब जुनारखौ बाहायनानै दावहा नांबोदोंमोन दा बेनि बेलायाव दा आलादा जानानै फैबाय आरो दा जों माबोरै दा फानांनो होबायोब्ला जों थोंजोङै जिब जुनार एबा गराइखौ बाहायालासिनो जों बिग्रा गाथोन जेरै फाइटार जेट आरिखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों जा गिख्रोंथाव हाथियार होननानै बुङोब्ला जों द्रन बेफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो बेफोर जोंनि था खाय जोबोर गिस्रंथाव आाथिार मानो होननानै बुङोब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव नुवा नुस्लाब थांनानै जों बे जायगाखौ जोङो मा दिडिस्ट्र' एबा फोजोबस्रांनो हायो। बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां औ नोंथां।
नोंथां नोंथाङा जिहेथु ओ दानि जिथु गोनोखो मुगायाव जाबायदि हान्था मेलानि सायाव डेभलप जानाय एबा जौगासारनाय बिनि सायाव फोरमायबाय थारैनो जोङो दा दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जों खम समनि मादावनो गोबां रोखोमनि हान्था मेलानि जेरै नोंथाङा मखदों दै लामा हा लामा अख्रां लामा बिदिनो बायदि बायदि राहानि गेजेरजों जोंबो जोङो सहैनो हायो दान्दिसे समनि गेजेरावनो बिनि फाराग थिखौ जों नुहुरो गोदोनि आरो दानि फारागथिया हा आरो अख्रांनि फारागथि। बिनि जाहोनानो जाबाय जों ओ गोनोखोआरि मुगायाव नै सफैबाय बेखायनो जोङो गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ हा आरो अख्रांजों समान नुहुरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेफोरनि सायाव मोजाङै बेखेवथिनानै होबाय फारागथिफोरखौ थारैनो बिदिब्ला जोंना समाबो सौहैबाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
नंगौ नोंथां
दे गोजोन्थों नोंथां
बिदिबा लोगो मोनगोन जों गुबुन मोनसे आयदायाव नोंथां गोजोन्थों
औ नोंथां